औ खोनादों नोंथां।
अ आ खोनाबाय आंनि बाथ्राखो?
अ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा बुंनाय मानिबागाव सावरायगोन?
अ नोंथां ओ दा जोङो आबाद मावनायनि सायाव आबाद
आबाद मावनाय सायाव नोंथाङा बुंनाय। बर' बर' हारियाव दा माबायदि आबाद मावनानै सोलिगासिनो दोङो गामिनि से गामिनि आबादारिफ्रा?
नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि जायगायावथ' आबाद बुङोब्ला बेखौ जोङो गामि जायगायाव गोबाङैनो मावनायखौ नुनो मोनो। जोंनिया आबाद औ। आबाद बुंबाथ' जोंनिया फोथाराव जोङो माइ गायनायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनो हायो। जों माइ गायनायनि सायाव एसे फोरमायनोसै नोंथां। बिदिब्ला औ जोंनियाव औ माइ गायनो थाखायथ' गिबियावनो दुब्लियाव जोंनो दै नांगौ जायो। स' दैखौ जोङो औ। गोबां रोखोमै मोनो जेनेबा दैखौ ओ अखाजोंबो जोङो मोनो थाङो लोगोसे जोङो अखा गैयाब्लाथाय बै दंग दंग'फोरनिफ्राय जोङो बिदि लङा फिसा फिसा जावनानै जोङो फोथारसिम लाना फैनो हायो।औ नोंथां। बिदिनो जोङो ओ दैखौथ' नांगौ जाबाय। आरो लोगोसे जोंनो नां गौ जायो ओ माबा जोंनो मा दैै माइ गायनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो जेनेबा खोथिया नांगौ जायो। बे खोथियाखौ नोंथां औ जोंनि जायगायाव बेखौ गिबियावनो बै माइखौ जावना लाग्रोयो माने जाहाथे बेयाव ग्लाफोर थानाया गैया जायो आरो रग' रग' जायो नों बिदिनो जावना ला खांनायनि उनाव बस थायाव सोनानै लायो बस्थायायाव सोनायनि उनाव ओ जोङो दैयाव खौ जोङो फुख्रिफोराव दैयाव जोङो बेखौ होनो आरो नोंथां बेनि उनाव हरसे हरसेनि एबा हरनै सोरबा सोरबि हरनै गाहाम दोनो बे दोननायनि उनाव जों बेखौ बोरिसिम फिन जोङो बोखांना लाबो जाहाथे दैया बै बस्थायाव नांनानै फैनाय दैया जोंनिया रानो आरो रानखांनायनि उनाव जों बे खौ न'सिम लाना थांनानै न'आव जोङो बिदिनो खनासे हायाव बेखौ लखबनानै दोनो आरो लखबखांनानै जोङो बै थास बिलाइफोरजों थास'बिलाइ गादोरा नोंथां बे थास' बिलाइ गोदोरनि बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव बेयो गाजा बेेरो हरसेनि गेजेराव गाजा बेरबाथाय औ नों ओ नोंथां बेखौ जोङो फो दुब्लि सिम लानान थाङो। आरो बै जेराव जोङो माइखौ फोगोन बे जायगाखौ जोङो माने साननै सानथाम एबा बै खालिनो जोङो बेखौ हालेवना लानाय जायो आरो। हालेवनायाव जों बेखौ हा खोब मोजाङै फोमोना ला आरो मैजों जोङो माने बेखौ ओ साफा खालाम ना लानांगोन आरो स्लिम स्लिम बानायना लानांगोन बेनि उनाव बै जायगायाव जोङो माबाखौ माइखौ आखाइजोंनो जोङो सारनायखौ नुनो मोनो नोंथां। औ बिदिनो बेवहाय सारखांनायनि उनाव जोंनिया दान दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसेनि उनाव बेखौ फुनो हानाय जायो आरो नोंथां बे फुनो हानाय जाबा नाथाय नोंथां बेखौ जोङो ओ फुनो गोनां जायो जाहाथे जों बै दुब्लियाव गायनो हायो। नोंथाङा गायनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
हायो हायो । औ उम जेनेबा खोथिया खोथिया लावबाय टाइम जाबाय फुनो अब्ला जोङो गायग्रा गायग्रा दुब्लि खो आरामसे ट्रेक्टर नङाबा ट्रेक्टर गेदेर हुनोमान ट्रेक्टर नङाब ट्रेक्टर फिसादो एवनानै खारायना खामार होनानै आराम दा एवना लाबाय दा जेनेबा खोथियाखो खोथियाखौ फुनानै फुनानै हाब खोथियानि हाब्रुखौ खार होनानै खोथियाखौ खाबाय आखाखौ खानानै
नंगौ नोंथां ।
नै उमफ्राय जोंनिथिं बिदि बनायनानै ओमफ्राय जेनेबा सिख्लाफोर नङाबा न'खरनि न'खरनि आइजोफोरा ओरैनो दायनै दायथाम होनानै बिदि सिरियेलै गायलांनाय जायो आरो दु उम ओमफाय जाहाथे दुब्लियाव दैथा थागोन बेनि थाखाय दुब्लिखौ आलि फिसा फिसा बानायनानै आलि खोनाय जायो।
औ नोंथां बेखौ ज' जोंनि जायगायावबो खदाल
अ खदालजों जोंनि जायगाथ' जोंनि जा देबो खदालदोनो सेंग्राफोर नङाबा हौवाफोरा खदालदों आरामसे
नंगौ नोंथां
आरो मेसें बोथ थोराव आबाद मावनायनि बागै नोंथाङा बुंनाय
औ नोंथां मेसें ओ बोथोरावबो जोङो गोबां आबाद मावो गिबियावनो आङो नै जोंनि दैज्लांनि खौ ओब फोजोबग्रोनो सानदोंमोन नोंथां औ औ बिदिनो जोंथ' बेखौ जोंनिया ओ बिदिनो गायबाय गायखांनायनि उनाव जोङो औ बिदिनो जोंनिया मास दान मोन थाम दान मोनब्रैनि उनाव बेयो औ बेयो फिथाइ थाइनो हमो बे फिथाइ थाइनाया अब्ला जोंनिया मोनगोन। अब्लाथाय औ बे मोननायनि सिगां जोङो खायफाखौ बे फिथाइया बारा बांसिन जागोन ओ साननानै जोङो लैफोरो बाहाय नुनो मोनो आरो
अ नोंथां
थां बिदिनो बे फिथाइया जेब्ला मोनो मोनबाथाय जों ङो बेखौ बै ओ दुब्लि फोथ
मेसिन नङाबा खासिदों हानानै।
हानाय। खौ नुनो मोनो नोंथां बिदिनो। औ बे दिनो बेखौ हाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला खासिजों हायो अब्ला नआव लांनांगौ जायो। बेखौ मुथा मुथा। जोङो। ओ औ सरनानै जोङो खायफायाव हुलाबारि जों बेयाव फ्लियाव लानानै जोङो औ नआव लाना थांनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो नआव। दोनहैनानै जों जोङो मोसौजोंबो बेखौ जोङो मारोन होनायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाया जोंनिया औ ट्रेक्टरजोंबो मारोन होनाय खौ नुनो मोनो औ उम बिदिनो जेब्ला जों बेखौ मा रोन होखाङो अब्ला बेवहाय थानाय माइफोरा जोंनिया बै ओ आलादा जायो आलादा जाबाथाय माइखिनि खौ जोङो ज' खाला नानै बै जिगाब जि बेयाव ओंखारबाय बे जिगाबखौ जोङो हुंनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो माइखौ जोङो दुलि एबा बा ख्रिफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बारा जाबाथाय जोङो बस्थाफोरावबो बे
नंगौ बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो खामनाय जायो। आरो खायफाबा ट्रेक्टर ट्रेक्टर। फिसादोबो ना माइखौ नायो आरो दुब्लियावबो जमा खालामनानै जागाखौ साफा खालामनानै बेनिफ्रायनो नानानै ओमफाय माइखौ बस्थायाव सोनानै न'आव लाबोदों लाबोनाय जायो आरो। उनाव ओमफाय जि जिगाब थालांनायखौ
थेला नङाबा इफोरजों टेक-टेक्टरफोरजोंनो लाबोनानै न'आव माइहुं लुफैयो बिदिनो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा दि दहाय जोंनिया मोनसे बाथ्रा सोंबाय मेसें बोथोर एबा बेनि उनावनो जोङो बै माइ आबाद मावखांनायनि उनावनो जोङो बै जायगायावनो आरो बै जायगाखौनो हाल एवनानै जोङो ओ बेस सर आबाद मावनायबो नुनो मोनो नोंथां।
औ बे जायगाखौनो जोङो खेबनै खेबथाम एवखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय बेसर आबाद मावनायनि सिगां गिबियावनो जोङो हा सारग्रोनायखौ नुनो मोनो बे हासार सारखांनायनि उनावसो जोङो बै बेसर जोलै बेगर बेखौ जोङो लार फार फारफ्रोमनिफ्राय मोजाङै जोङो औ सारना होनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै ओ बेसरखौ फैयो राम गायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि जायगायाव फार्स्ट माइ ओंखार माइ ओंखार माइखौ हाखांबाय जेब्ला बेयाव नारा नारा थाया अ नारा दुब्लियाव नारा दुब्लिनि नाराखौ दो खावना हो अरदो खावना होनानै बेयावस बेनि उनाव ट्रेक्टरजों एवो एवनानै मोजां एवनानै लानानै बेसरनिखौ बेगरखौ सारनानै बेगरखौ बनायो। रज' होयो रज' होनानै उनाव हेल'
नंगौ नोंथां औ खोनादों बुङो नोंथां
आरो बेनि उनाव फुनो जाबा फुनानै ओ जोंनो जेरै खामोमोन माइ नानायाव माइ बिदिनो बेखौबो बेखौबो ट्रेक्टरजोंनो नानानै न'आव लाना फैयो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो बेबायदिनो बेयाव थालांनाय जोंनिया औ बैफोर जायगायाव आरोबाव जोङो ओ मेसेङावथ' गोबां जोङो बायदिसि रोखोमनि औ मैगं थाइगं गायनायफोरखौबो नुयोनो
आलु ओइ बायदिसिना
पियास बायदिफोरखौबो गायनाय नुनो मोनो औ रुप गुं औ जोंनियाव सामब्राम होननानै बुङो बेखौ सामब्राम गुफुर होननानै औ औ बेफोरखौबो जोङो जोबोरैनो गायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोगोनारफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो बोरि हाफोराव एसे। औ औ नोंगौ नोंथां। थारैनो।
नोंथांजों टाइमा जाथ'बाय माने। उम उम उम उम उम।